हेलौ औ खोनादों आगै।
फ्रियैनो दङ।
औ फ्रियैनो दङ आगै आङो दायो।
मोनसे आयदानि सायाव सावरायनोसै ना मा होनो आब'?
औ सावरायजागोन आगै।
ओ‌म ओ नोंथांमोननि एबा आब' मोननि जाय गायावहाय गोदो मााबायदि दैबानाजों मोगा मोगि जानांदोंमोन आरो दा माबायदि दैबानाजों मोगा मोगि जानांदों आब'आ एसे फोरमायनो हाग फोरमायनानै खोन्थानो हागोन नामा?
औ हागोन आगै हागोन।
औ।
जोंनि ओनसोलावथ' गोदोनि समाव बिराद गोबाङानो दैबाना जाहैयोमोन मानो होनोब्ला जोंनि गामिनि खाथि खालाथिं गिदिर गिदिर दंगफोर जावनाय दङ।
औ।
जुब अखा हानाय। इनि जाउनाव दैमाफोरा लोमसावनानै दै बाना जायोमोन आरो।
औ।
नाथाय आथिखालाव बेबायदि दैबाना जानायखौ जोंनि बे गामि ओनसोलावहाय एसे खम जानायखौ नुनो मोनबाय। मानो होनोब्ला गोदोनि बायदि दंग जोंनि खाथियाव गैलिया दा बै दंगफोरखौ ह खोथेनो हम बाय आरो। दा बेनि थाखाय एसेबां मानि खहा जालिया नाथाय सिगांनि समाव गोबां खहा जायोमोन जेरै सोरनिबा नख'रनि हा बा न'खौ खुरखानाय बा बिफां-लाइफां बायनाय। बा दालां खुरखा लांनाय। बा बोहैलांनाय बेनि अनगायैबो माखासे जेरै दाउ, अमा, बोरमा मोसौ बेफोरबायदि जिब जुनारफोरा गोबां दैबाना जानायनि जाउनाव
औ।
थैनोबो गोनां जायोमोन आरो आगै।
औ।
दा आगैयाबो फोरमायनो हागोन ना जे नोंसिनिथिं माबायदि गोदोनि समाव माबायदि दैबाना जायोमोन आरो दा माबायदि जायो?
ओ गोदोनि समावथ' आङो ओन जेब्ला उन्दै उन्दै ओन्दैमोन अब्ला आङो दै बाना बिदि जानाय नुफेराखैमोन आब'।
औ आगैदों ।
जेब्ला जोंङो जोङो जेब्ला ब्रै बा बोसोरनि सिगाङावहाय। अ जों। मोनसे एयारपर्ट बानायनायनि थाखाय जोंनियावहाय। हाजो निफ्राय जोंनि। जोंनिथिं दै लामाखौ बानायना होनायनि थाखाय जोंनिथिंजाय दैया। गोबां ओ खहा खालामदों आरो
औ आगै
नैरोजा जिगु एबा नैजि मायथाइवहाय जेब्ला अ दैमाया जोंनिथिं फैयो अब्ला हा जोंना हाथाव हाजो खाथि दं हाजो खाथि आब बेनिख ओंखायनो दैया गोबां फैयो जायनि जाहोनाव जेनेबा ओ दैयाथ दैज्लां बोथोरावसो देरो नङा होमबा
औ नंगौ थारैनो आगै
ला गायखांनानै दोननाय माइखौ गायखांनानै दोनखांनाय माइ जेब्ला माइ गाय खाङो अब्लासो जोंनिसिम दैया फैनानै गोबां बाला फलबह फैनानै जोंनि हाखौ खालामलांदों आरो
औ औ आगै
बेनि थाखाय जोंनि हाया माइ गायजायै जानानै खासि हाग्रा बिदि जानानै दङ ओं दै नाथाय बुंनो थाङोबा दैया जोंखौ गोबां जेंना जेंसि आरो खस्थ थ खालामदों आरो
औ थारैनो आगै दैया गोबां जेंनाबो सोमजिहोयो
दैया जोंखौहाय जोंनि दुब्लि फोथारा गोजौ जानायनि जाहोनाव नआथ गाहाय जाबायना नङाबा ननि बारि बालायाथ गाहाय जानानै थाबाय ओ दुब्लिथिं दै थांनानै बाला फैनानै दुब्लि खौ गोजौ खालामबाय बिदिनो थांनो हाला आरो दायो। ओ ननि बारि बाालाया गोथौ जानायनि जाहोनाव दैया नथिंजाय बोहैनायखौ जों नुनो मोनो आरो।
औ थारैनो आगै।
बुंनो थाङोब्ला जोंनि जोंनि गामि एबा ओनसोलावहाय जोंनि गामि एबा ओनसोल सोलावहाय गोबां जेंना जेंसिना माइ गायनोबो हाया। ओ फारसेथिं गायबाबो औ दैबाना बाला फैनानैनो फब फैयो बेफोरबायदिखौ जोङो। नुनो मोन दो बहाबा थांनोबाबो लामा सामा बारनोबाबो दैनि जेंना जेंसिजों जोङो। ओ फासयफिननानै थानो गोनां जानाय खौ ओ दासिमबो दासिमबो थानो गोनां जानानै दं आरो।
औ आगै थारैनो।
मानो होनोबा जोंनियावहाय हाजो खाथि जायो जेब्ला ओ जोंनियाव दै देर ओ जोंनि हायेन ओनसोलाव अखा हाब्लाबो दैया देरा हाजोआव जेब्ला हायोना अ ब्ला दैया गोबांसिमहाय दैबानानि महर लानानै फैयो।
अब्ला आगैया दै औ दे बुं दे आगै जां
अब्ला आबमोननि जायगायावहाय हाजो खाथि जाया नामा?
जोंनियावथ हाजोआ खा थि जायो अब्लाबो आगै जोंनिया लामा मोखाङाव जे गामिया। बेनिखायनो आथिखाल मुगायावहाय एसेबां मानि दैबाना जालिया आरो आगै।
औ
नाथाय माखासे गामि गामि खाथि बियाव जायो आरो अब्लाबो जोंनि गामियावहाय बेबायदि दै बानाया जाया। गै आगै अब्ला आं नों नाव मोनसे सोंलु सोंबावनि।
औ
दैबाना जायोब्ला जोंनियाव बा सुबुं माहारिनियाव खहाल' जायो ना जोंहा माबा मोनसे मुलाम्फाबो जाय आगै एसे फोरमायनो हागोन ना?
दैबाना जायो होनोब्लाथ' आंनि नुनायावहाय बांसिनानो खहासो जायो। ओ मुलाम्फा जायो होनोब्ला जे मुलामफा जायो होनोब्ला जे खहाजों लोगोसे एसे एनै मुलाम्फा जायो बेनो जाहैबाय जे ब्ला दै देरो अब्लाथ बाला होरि फैयो नङा होमबा आ ब' ओ बाला फैनानै जो जोंनि हा मोजांखौबो फबनानै बाला गोथां माइ गायजायै जायै बिदि खालामनानै गालाङो बेजों लोगोसे जोंनि न'आवहाय जेनेबा जोङो फुख्रि दंग' दंला गोथौ हाखर थायोबा बेखौ दै बानाया फैनानै बेखौ फबनानै गालाङो आङो बुंनो थाङोब्ला जे दै बानाया जौसे खोन्दोआव गुजि पारसेन गुजि पारसेन्टखौ गाज्रि खालामनानै जि पारसेन्खौल' मोजां खालामनानै गालाङो आरो।
औ नंगौ थारैनो औ
द्राय दैबाना फैनायनि जाहोनाव जोंनि दंफां-लाइफां बिफांफोरखौ बांसिन नै फुथारनानै जेनेबा ओ लांदां बिदि खालामना गालांनायखौ आं नुनो मोनदों लोगोसे ओ औ लोगोसे आरो बे गिदिर गिदिर दैमाफोरा अ माथावरि बायनानै सोरनिबा न'खौ सिलिंखार खालामलांनाय लोगोसे दाउ अमा बुखारलांनाय बेखौ जोङो नुनो मोनदों।
औ
आथिखालनि मुगायावथ जोङो बबे जायगायावहाय अखा खा हानानै दै देरनानै मा मा न बां दाउ अमा सिलिंखार जालांदों बेखौ जों गासिखौबो गोदान मुगानि म बेल एबा टिभि फोरावनो नुनो मोन नङा नङा होमबा
औ थारैनो आगै नुनो मोनो
जों बेफोरखौ ओ माने गोदोनि समाव स समनिफ्रायनो दै जायगा लानानै जायगा गोदोनि समनिफ्राय दैजोंनो मोगा मोगि जानांदों आरो दासिमबो
औ नंगौ थारैनो आगै जोंहा अब्ला दै बानानि जोहै मुलाम्फानि सोलाय गोबाङानो बांसिनानो गुजि जौ खोन्दोआनो खहासो जायो नङा होम बागै मुलि जोङो आबाद माइ आबाद मावनाय बेफोराव जेरै हमनानै लाब फुलुं फैफायो बै फुलुंफोरा माइनि फोथारावहाय थालाङोब्ला बेवहाय जुदि जों आबाद मावोब्ला जोंहा माइआ एसे माने सिन जायोआरो दा बे बिाव नायोब्ला जों मुलाम ज अे माखासे बि जों गोबांहा ज जायो जेरै दैबाना जायोब्ला जेरै मा होननानै बुङो बेखौ जे बिजानु माखासे गाज्रि गाज्रि बिजानुफोरा फैफानानै थालाङो जोंनि हा फोराव आरो जाबोर जाथारफोरा बा गेसाव गो जिरादफोरा गोज जावनानै फैफानानै जायाखौ बा ओनसोलखौ गेसाव गोफोन मोननाय खालामो दा बेनि गेजेरजों जों सुबुं माहारिया माखासे बेराम आजारावबो गोग्लैनो ह नागै
औ
अब्ला आगैया जे जोङो दैबानाखौ माबाफोर होबथानायनि राह हा बा राहा दं नामा बेखौ बुंनो हागोन नामा आगैया
ओ राहाखौथ आङो जेम बबेबा मोनसे दै लामा खालामनानै जे ओ माथावरि गिदिर खालामनांगौ जे माथावरिखौ अ जिमानखि दै फैबाबो सिफायनो हाया जेरै बेजोंनो थांबाय थानाय बेफोरबायदिखौ आं लुुबैयो जाहाथे जेबो मावथारै जाहाथे जेबो माथाव बायालासेनो सोरनिबा नखर एबा गामिखौ जेबो
उम
खालामा
उम थारैनो सैथो ।
अब्लाबो जोङो मोगा मोगि जानांगौ जायो आरो आरो माब्लाबा समावहाय बानायनानै दोनखानाय माथावरियाबो ओ बांद्राय अखा एबा दैबानानि थाखाय बायस बायफ्रुरुनानै फैनाय जायो
औ
औ
थामहिनबा जोङो दैबाना जायैनि सिगांनो सांग्रांथि मेल लानो नांगोन बा जोङो गोबां बिफां लाइफां गायनानै दोननो नांगोन जाहाथे हाफोरा गोरा जानानै थायो। नङा होमबा आगै? जे दैबाना जोंनि हाफोरा खुरखा लाङो, दा माखासे गोबां दं। दंफां गायोब्ला दंफांनि रोदाजों हाफोरा गोरा जा जानायनि जाउनाव दैफोराबो खुरखानो हाया जायो आरो बेनिखायनो दैमाफोरनि सेर सेराव जेरै औवाफोर गायनानै दोनोब्ला औवानि रोदाजों दैमाफोरा खुरखालांनो हाया। थिग बेनि थाखाय जोङो दैबाना जायैनि सिगां सांग्रांथि मेलबो लानो गोनां जायो आरो आगै।
औ
औ
अब्ला आब'मोननि जायगा एबा ओनसोलनिफ्राय ओ दैबानाया माबायदि खहा खालामदों माबायदि ओ दासिमबो सोलिदों, बेखौ मिथिनो मोननानै आब'निफ्राय गोजोननाय थाबाय।
औ आगै।
अब्ला जोंना समाबो जाना फै बाय नङा होमबा आब'।
औ आगै थारैनो।
दे होमबा आब दोनथ'।
औ जागोन दे आगै।